बुंंबाय खोनाबाय औ ओमफ्राय बबेयाव दं दालाय नै न'आवनो दं फंबाय
ए आंबो न'आवनो दं
औ ओमफ्राय ओंखामफोरोर जाखांबाय नामा ओंखामफोर जाखांबाय
खोनासै
औ खानादोंना ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनदां नोंखौ औ ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनदांं
ए जाखांबाय जाखांबाय होनदां खोनाबाय
औ खां आं खोनागासिनो दं
औ आंनानो दिगदारथार बे दहायो दहाय नोंनि दहायनि हस्पिाल लानानै सो आराम रायलायदोंमोन आङो हा खोनायाखै थाबथालायबाय नै जालालै खोनायाखै